खलुमबाय
खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलिनि गाहामा हामलनायनानै जासिहरबाय नों
नों-नोंथांसिमबो मोनाबिलि समनि गामाम मावलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय
औ आ बे समाव जोङो औवानि गोनांथिनि सायाव एसो रायज्लायनि औवाखौ जों मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो
नोंगौ नोंथां नंगौ
औवा होननानै बुङोबाथ' जोङो हमनानै ला जों गासैबो खामानियावनो बाहायनाय नुयो आरो
नंगौ
गोनांथिया खम जानानै फैयाखै बबखौ जों गोबां खामानियावनो बाहायो आथिखालावबो ओ हमनाला जोङो सान्द्रि संग्राय बेफोर हेबनायावबो जों औवाखौनो बाहायो ओ जेखाइ खबाय हेबनाय बेफोराव जों औवाखौ बाहायो
नंगौ
बिनि अनगायैबो जों न'फोर लुनायावबो न' खुन्था गायनाय हमना ला हानि न' बानायनाय आरो ना न' खुन्था गायनाय बेनिफ्राय न'नि जेथुनाखि एन्जुर जेनला बैखौबो जोङो औवाजोंनो जोङो बाहायो बा औवाजोंनो जों बानायनांगौ जायो औवाखौनो बाहायो आरो औवायाव बेबायदिनो औवा बुरखा थाहैबाय औवा माखाल थाहैबाय औवा गुबै जायखौनो औवा थेरे थाहैबाय बेबायदिनो आरो हाजोनि औवा बेफोरबायदिबो थायो दा बैफोर औवाखौ जों फ्राय जों बाहायजोबनाय नुनो मोनो जेरै हाजोनि औवाया सिफुंनि थाखाय बिराद मोजां जायो माने गोबा गोबाहाय बेखौबो जों बाहायनाय नुनो मोनो ओमफ्राय औवा थेरैफोरखौ जों सिफुं बानायनो नायो औवाजों माने सिफुं सुनायाव ओ बा सुनो थाखाय बे औवाजों बानायनाय आरो औ
जों औवानिफ्राय मा मा जों बानायनो हायो नोंथां नों नोंथाङा एसे मिथिगौ नामा
औ औवाजों जोङो बेबायदिनो माखासे आरो गोबां बानायबावो जेरै हमनानै ला जोङो खखाफोरखौबो जोङो ना सानो थाखाय औवाजों बानायो बेनिफ्राय जेखायाथ' थाखाबाय बेफोर थाबाय बेनिफ्राय जोंहा सानदेंगा सान्दखााफोरखौबो जों औवाजोंनो बारायनाय नुयो आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां खामानियाव जों औवाखौ बाहायो जेरै ओ लेखा बानायनायावबो जोङो औवाखौ बानायो माने औवाखौ बाहायनाय जायो औवानिफ्रायनो जोङो लेखाखौ दिहुन आरोना बे लेखा खागजफोरखौ औवाजों दिहुन दा बेनिखायनो ओ मालाबा मालाबा जों नुनो मोनो ट्रेनजों आथिखालावथ' गोबां माने जोंना बे ट्रेन खारबाय नालाय ट्रेनजों बिराद माने बुरजा बुरजा हौवाखौ माने साप्लााय जायो आरोना बेबायदिनो लेखा बारायनो थाखाय लाङो गुबुन जायगायाव ओमफ्राय ओ बेबायदिनो इन्डास्ट्रिफ्राव बे औवाखौबो कुवालिटि हिसाबै माखासे बाहायनायु जेरै औवा बुरखानि कुवालिटिया एसे बारा लेखा बानायनायाव ओमफ्राय औवा मा खालामबा औवा गुबैनि लेखा जिथुनाखि बिनि कुवालिटिया एसे बारा बेबायदिनो थायो आरो ओमफ्राय औवाखौ जोङो न' बिल्डिं बानायनायफ्रावबो बेबायदिनो सुंथानो थाखाय जों बाहायनाय नुयो जेरै बेवहाय मा होनो सुंथानानै जेनेबा पाखक्काफोर दालायनायाव बेफोरबायदिखौ औवाखौ बाहायनाय नुबाय आरो जोंहा बेरा दुमनाय न'नि बेरा दुमनायफोरावबो जों बाहायो मानो होनोबा बेवहाय सेफटि खालामनो थाखाय माखासे बारिफोरखौ माखासे सुबुंफ्रा दुमनानै लायो बिदिनो आबाद फोथारबा बा बेबायदिनो बारिफ्राव अ बेनिफ्राय बाथौ दुमनायाव जों औवाखौ बाहायो आरो ना जोंनि बर'फ्रा अबेबाजोंनो बाथौ दुुमो बेनिफ्राय आरो मा होनो औवाखौ जोङो बेबायदिनो बायदि बायदि खामानियाव जों बाहायनायखौ नुनो मोन आरो दा नोंथाङाबा औवा बे म मायाव बाहायो एसे बुंनो हागोन ना
नंगौ जिथुुनुखि नोंथाङा फोरमायदों बैफोर बाथ्राया गाससिबो सैथो नोंगौ जों जों गोदोनि ओमफ्रायनो आदै आबौमोना जों संसार जाबोदों बै संसार जाबोनायाव जिनिखि जोंनि बर' सुबुंफोरा हाग्रायावनो जों संसार गायोमोन एबा जोंनि बर' सुबुंफोरा हाग्रायावनो जोङो थानानै जोङो देरबो हाग्रायावनो हाग्रा संसार जानो मोजां मोनो नाथाय हाग्रानि बेन्दों बेनलानि गेजेराव दिनै बेन्दों बेलानि गेजेराव दंफां लाइफांनि गेजेराव जोंनि बर'फोरा मोनसे बुस्थुखौ एबा जोंनि सुबुं मारिया मोनसे सयसखौ मोनसे बुस्थुखौ सहाय खालामना लादोंमोन बे औवाखौ माने सयस खालामना लादोंमोन बिथांमोना नांगौ जानाय जेनेके जिउनि जिउनि थांना थानायाव नांगौ जानाय नै बुस्थुआव गासै बेन्दों बेलानि गेजेराव बिथांमोनहा नैबे औवाखौ बिथांमोना सयस खालामना लादोंमोन
मानो होनो होनोबा औवाखौ। औवाजों गोबां रोखोमनि जों मावनाय माखासे बिदिनो औवाजों जोङो माखासे जोङो जों न' बानायनायफोराव जोङो थेेंअल होरिखौ जोङो जिरनानै औवाजों माखासे जों खाथाबनो हायो। नाथाय जोङो औवाजों जोङो गोबां रोखोमनि जों खामानि मावनो हायो जेरै जोङो न' बानायनो हायो जेरै जोङो जोङो जेरै बेफोरबायदिनो जोङो जेरै जिखुनु जों खामानिफोराव जेरै जोङो बारिफोर दुमनो हायो जेरै जोङो फांसे बिफांखौ जोङो गायो गायनायाव बेखौ प्रटेकसन होनो थाखाय जोंखौ औवादो जोङो बेरा दुमनानै होनायो बिराद माने दोननो हायो बेनि थाखायनो माने जोंनि सुबुं हारि एबा जोंनि आबै आबौ मोना माने संसार जानायाव जेनेबा गोदोयो बे औवाखौ माने सयस खालामना लादोंमोन आरो बिथांमोना जों फोरमायनाय मतेब्ला बेनिखायनो औवाखौ जोंनो गोनां आरो औवाया औवादोनो जोङो औवानि न' बानायनानै जोङो गोदो थाबोदोंमोन औवानि न'दोनो जोङो संसार जाबोदों औवानि न'दोनो जों देरबोदों जों दिनैनि न'वावसो जों पाकानि नुसैमोन नाथाय जों गोदोनि दिनाव बा जोंनि पाक्कानि दिनाव दिनाव माने जों दामसिमबो औवानि न'खौनो नुनो मोनो आरो गासिबो नखारावबो दिनैसि पाक्का जाजोबाखै औवानि न' औवानि न' न'आव दासिमबोवानि औवानि औवानि बेजों बे औवा औवा होननानै बुङोबा बेयो मोनसे बेन्दों होननानै बुंनांगो जायखौ जोङो माने बेयो बेन्दोंआव गोलैगोन नामा औवाया औवाया नोंगौ नोंथाङा जितुनोखि फोरानबाय लांबाय औवा जों गोबां रोखोमनि जों बुस्थु बानायायो लाफाङाव गोलैगोन दा जितुनोखि नोंथाङा फोर फोरमायलां खाबायदि औवाजों मा जों मा मा बानायनो हायो जेरै नोंथाङा बुंखालांबाय जोंङो सिफुं बानायनो हायो। जेर बेफोरबायदिनो जों जेखाइ बानायो जोङो सेन बानायनो हायो जेरै बेफोरबायदिनो जोङो लेखा बानायो नोंगौ नोंथाङा फोरमायदों नोंगौ जोंनिफ्राय दिनै गोबां इन्डास्ट्रिफोराव जोङो औवाखौ बाहायो ट्रेनफोराव दिनै गोबां रोखोमनि जेनै औवा जोङो माने साप्लाय खालामनायखौ जों नुनो मोनो बा गोदोनि दिनाव औवानि जितुनोखि बेसेननि बेसेना जोबोद खममोन नाथाय दिनैनि दिनाव एसे बेसेनखौ जोङो बे बांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां नंगौ गोदोयो औवानि बेसेना खममोन आरो दानि बिनोखि सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो माखासे औवानि जितुनोखि सुबुं अनजिमा औवानि जितुनोखि औवाफोरखौ एसे माने जोङो खमायनायखौ नुनो मोनदों जेरै बारि बागानफ्राव जों गोदो जोङो नुयोमोनदो गोबां रोखोमनि औवामोन आरो औवानि जितुनोखि बेसेन बे बेसेना गोदो कममोन नाथाय जों दानि दिनाव सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जों माखासे बारि बागानफोरखौ बिदिनो औवानिफोरखौ दानफायजोबनानै माखासे सुबुं माहारिफोरा न' बानायना थानायखौ जों नु मोनदों जेनबा औवानि जायगायाव नाथाय दा जों नुनो मोनदों बे सोरनिबा सोरनिबा न'फोरावनो औवाफोरा गैया जालांनो हमदों
औ
गामि एरियाफोरावबो नाथाय जोङो औवाया जोबोद गोनां जिकुनु खामानियावनो जोङो औवा नङाब्ला जाया जोंनो एखे सुबुं माहारिनि थाखाय थांना थानायाव माने औवाया गोनां होननानै आं बुङो आरो औवाया एखेबारे गोनां जोंनि थाखाय माने जिकुनु खामानियावनो नोंथाङा जिखिनि फोरमायलांबाय जोंनो बाथौ बानायनायानो होन बाथौ नङा बाथौ बानायनायावबो जोंनो औवा नङाबा जाथारा औवाखौ नांथारगौ बेफोरबायदि जिकुनु जोंनो मागो दमा सिफोरावबो जोंनो बेलागुर लुनोबो जोंनो औवाखौ नांगौ न' बानायनोबो औवाखौ नांगौ जिखुनु जोङो खामानि मावनायफोराव न' बानायबाबो माखासे हे हे हेल्प हेल्पनि माबानि थाखाय औवाखौ जोंनो गोनां जिकुनु औवा नङाबा जों जाया हाल एवनो थाखायबो जोंनो औवानि गोनांथि जायो माखासे मै बानायनो थाखायबो जोङो औवाखौ औवाखौ नांगौ जायो बेखायनो माखासे मैगं एनलाजों खेथिफोर मावबाबो - जोंनो औवाखौ नांगौ जिखुनु खामानियाव जोंनो औवाखौ नांगौ जोङो औवाजों जोङो दैलां दा दैलां बोथोर दैलां बोथोराव जोङो औवाजों लोगो जो दालां बानायनो हायो जों गोदोनिफ्रायनो उन्दै समनिफाय जोङो औवानि दालांजों थाबायनो मोन्दों औवानि दालां जों बानायनो मोनदों औवा नोंखौ औवा गायनो मोनदों जोङो औवानि जिथुनाखि मेवाय बे मवायख जों दा जोङो दैज्लां बो बिसोरबो दैज्लां बोथोराव जोङो औवानि जिथुनिखौ गाजा होनना बुङो औवा गोरलै बे गोरलैखौनो जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो अनदला ओंख्रिजों संनानै जा जानो जायो औवाखौबो जोंनो नांगौ सुबुं माहारिया जुदि जिउ गोमायो बे जिउ गोमानाय समावबो जोङो औवाखौबो नांगौ माखासे जोङो जे बाननानै लांनो थाखाय बे औवाखौ नांगौ नाथाय गोबां रोखोमनि जोंहा औवा औवा दङ जोंहा औवायाबो जा जोंहा आं मिथिनायाव मोनथाम रोखोमनि थायो जेरै औवा थेरे होननानै बुङो औवा बुखा होननानै बुङो औवा माखाल होननानै बुङो ना जायखौ
औ
मोनथाम रोखोमनि आं औवाखौ मिथिगौ नाथाय जोङो माखासे न'फोराव जोङो औवा फल होन बुङो जायखौ फिसा फिसा नङा होमबा बे माखासे डिजाइननि थाखाय लामाफोराव जायफोरा गायनानै दोनो बेखौबो उम जों नुनो मोनो नाथाय गासैबो जोंनि मोन थाम रोखनि जुथुनाखि औबवा बे औवा मोनथाम रोखोमनि औवाया बो खामानि होयो होननानै बे सम बुंगोन गास खालामनानै गासिबो समायना खानानै होयो जिथुखि नोंथा बुंखाब औव थेरे जायखौ होनना बुंङोब बे फिसा फिसा औव थेरया बेयो जोंहा सिफुं बानायनायाव जोब मोजां जायो माखासे खदाल बिहुं फोराव मोजां जायो माखासे औवा बुरखाफोरा रुवा बिखुंफोराव एसे मोजां जायो होननानै आं मिथिगौ ओमफाय दा जोंनो औवाया नांगौ औवाया गोनां आरो औवाखौ जोङो मोसौ लावथि खालामनायाव बाहायनाय जायो जेरै जोङो दा दैज्लां फोर हालौवोबो हालेवनायाव जोङो बै औवानि जिथुनाखि माबा देन्था बे देन्थाखौ जोङो माखासे मोसौनि खौ जे जेनेबा जोङो फिदिंनो थाखाय माबा नांगोलाव फे बे बुरखा बे जोङो लावथि महरै जों बाहायनाय जायो अनेक रोखोमनि जोङो औवा नड़ाबा जोंडो बिफां बानायनोबो जोंनो औवा नांगौ बेबायदिनो माखासे जि लामननो थाखायबो जोंनो माखासे दान्दा नांगौ जायो बे दान्दायाव जोङो दान्दा नांगौ जायो नाथाय जों बे औवानिफ्रायनो जों बानायो बेबायदिनो मागोआव जोङो बेलागर बानायो बेलागर बानायनायाव जोंनो औवा नांगौ जायो अनेक रोखोमनि जोंनो खामानियाव किसुम किसुमनि खामानियाव जोंनो औवा नांगौ औवानि जों गोदो जोङो उन्दै समाव जोङो औवानि जों सां बारनानै उन्दुनो मोन्दोंमोन औवानि सां बारनानै जों देरबोदों नों मैया दाख्लैसो जों फा जों उन्दुनो मोनदों ना जोङो उन्दैफोरनिफ्रायनो जोङो औवानि फालें बानानै औवाजों सांगनानैसो उन्दुयोमोन आरो नाथाय जों औवानिबो जों आलना बानायोमोन गोदो समाव नाथाय औवानिसोबो औवानिनो जों दरजा बानायोमोन गोदो नाथाय जों दानि समाव सियार फोर नाइखौ नुदोंमोनना दासिमहालाखै बे औवानि दरजा बेफोर औवानि सां बेफोर औवानि आलना बेफोर गासिबो दङ दङ आरो जों गेजेराव माने थाखाय दिनसिम गसिबो बरफ्राथ आपदेट जाजोबबाय नालाय जोंबो बेफोरबायदि बेफोर बारा गोबावनि खोथा नङा बोसोरनि बोसोराम
नंगौ बुंनायानो सैथो आरो औवाखौ जोङो माखासे रेस्टुरेन्टफ्रावबो ओरैनो फिसा फिसा न' लुनानै आरो औवाखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ओ इन्जुर माखासे लेबार दोन थाखाय माखासे थिखफ्राबो बा गांसे फार्माव फनो थाखाय बिदिनो दैमाफ्रावबो बेबायदिनो
नेट प्रब्लेम जादोंनामा नोंथांना?
फाननायखौ नुनो माखासे ओ कवारिफ्रावबो दोननाय जुरै फोरखोबो बाखो जोङो नुनो मोनो आरो आ बिदनो दारा महरै खौ‌ हेबनानै फाननायखौ नुनो आरो बेखौ जोंनि सुबुंफोरा ओ बाहायनाय जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो औवाखौ माखासे गोबां ओ खामानियाव मासे गोबां जोंनि गोनांथि जानाय मुवा हिसाबै बा बेसाद हिसाबै जों बानायखो नुनो मोनो आरो खोब मोजां नोंथां जै सेनानै औवानि बाहायनायाव आसा खालामदों उन समाव माखासे आयदनि सायाव जों रायबावसै नङा होमबा ओनथां गोजोननाय थाबाय दे